हेलौ हागौ। एल' नोंथां। औ नोंथां मा खालामदों नोंथां।
आंथ' दायो नै दंगासिनोओंं ओरैनो दङ।
अ औ औ जानदां नोंथांखौ आं मानोबा कल खामदोंमोन नोंथां।
आदसा नोंथांजों माने बिदि दावबायनायनि बागै रायलायनो होननानै
अ औ औ आदसा आदसा सा जागोन दे सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन दे।
आदसा नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगा दावबायहैनो मोन खो?
ओ ओरैनो बुंनो थाङोब्ला आं दावबायनाय जायगा बुंनो थाङोबा ओरैनो फिसा फिसा जायगा बुं ओ आरोना नोंथां माने ओरै हमना ला ओरैनो गुवाहाटियाव खेमसे थांबाय बिनि उनाव तेजपुर बेफोरबायदिनो फिसा फिसा गावारि जा डिस्ट्रिक्ट बा गावारि जायगायाव मोनसे फिसा फिसा पार्क थायो जाय पार्कआव माने जेरै बेफोरबायदिनो फिसा फिसा पार्कआव गाव ओ बिदिनो गेलेग्रा बायदिसिनाफोर थायो आरोना बे फोराव बेरायखांबाय नोंथां बेरायनायालाय बेनिफ्राय नोंथाङालाय बेराय थांबाय नामा बबावबा फोर जायगाफ्राव?
आंबो बेरायनाया बेरायबाय बे रायनायालाय। ओरै गुवाहाटि थांबाय ओमफाय ओरैजाय एफा गोजानाव थांद्रायाखै गुवाहाटियावनो थांनाय जाबाय। गुवाहाटियानो जाबाय आरो नोंना?
आदसा आदसा आदसा नोंथां औ आं गुवाहाटियाव खेमसेल' थांदों थांनाया जास्ट उम इदिनो गुवाहाटि खेमसेल थांदों थांनायालाय जोंहा बासजों रिजार्भ बासाव थांदोंमोन आरो इदिनो।
ओं ओं
बा नोंथां गुवाहाटियाव नों थांना नोंथाङा मा मा जिब जुनारफोर बा बबा जायगाफोर नुुबोनो मोनखो नोंथाङा?
गुवाहाटियाव थांनायाथ' खेबनै जाबाय गुवाहाटियाव चिरिया खानायाव थांदोंमोन खेबसे ओमफाय ओरै साइन्स मिउजियामाव थांदों खेबसे गुवाहाटियाव थांनानै माने ओरैनो मि मिथिंगायारि सम्पद बे गान्दाफोरखौ नुदों आरो माने।
औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ।
ओरै मैदेरफोरथ' थाखायो जे बुराफोर ओरै बायदिसिना जिब जु
औ नोंगौ थायो थायो औ नोंगौ। औ
नोंथाङा साइन्स मिउजियामाव थांफेरबायना गुवाहाटिनि?
ओहो मा होनदों नोंथां?
गुवाटिनि साइन्स मिउजियामाव थांफेरबाय नामा होनदां नोंथांखौ?
औ थांबाय नोंथां थांबाय साइन्स मिउजियामावलाय आंबो थांबाय थांनाया खोनसे।
आदसा
उम इयाव साइन्स मिउजियामाव थांना आं नुदों माखासे गो ओम जिब जुनारफोरनि माखासे ओ गं बायदिसिना इदिनो खर' बेफोरबायदि माखासे माबाना दोननाय थायो आरोना नोंथां बे साइन्स मिउजियामाव। ओ ओ इदिनो हमना ला जिबौफोरनि माखासे ओ मेडिसिन होनानै दोननाय माबा इदिनो सेवनो रोङि बेफोरबायदि माबा मोनसे होना दोननाय बेफोरबायदि हाबनायाव नुबाय आरो आं नुनाया साइन्स मिउजियामाव नोंथां।
ओं
ओ जोंनि ओरैजाय बेरायग्रा जायगाबो बुंनो थाङोबा नोंथां फिसा-फिसा जायगा दं आरो जाय जायगायाव माने बिदिनो बबेबा कमिटि थायो बेफोर माने खुलिनाय जाखिनि एसे एनै बेरायग्रा फिसा-फिसा जिरायग्रा बानायनाय बुंनो थाङोब्ला ओरै सिजौसा अरुणाचल गेट जायो मोनसे जे बेरायग्रा खोब बाटारफ्लाइ पार्क बो दं मोनसे बेरायनोलाय खोब मोजाङानोसै सिनारि फोरबो दैमाबो दालांबो खोब बेरायसोयो आरो ओ ओरैनोथ' आरो बुंनो थाङोब्ला इदिनो खाथि खालायाव एसे-एनै फिसा-फिसा जाखिनि फार्क थायो बा गावारि खुलिनाय बेफोराव बेरायबाय आरो आं बेरायनायाव ओरैनो नोंथाङा औ नोंथां बुंलाय दे नोंथां बुं
नोंथांमोननि ओनसोलावलाय मा मा आबाद मावनाय जायो दायो?
ओ आतसा नोंथां जोंनि ओनसोलफोरावल' बेफोरबायदिनो मावो ओ इदिनोम ओ लाइ आरो हमना ला जुखामफोर बायदिसिनाफोर मावो नोंथां मावनायालाय
आसा गोरान आबादसो मावयो नामा नों
औ नोंथां गोरानाबो मावो नोंथां आतसा नोंथां होमबा बै ओ नोंथाङा दावबायनाय जे होनदों जे नोंथां
आं
नोंथाङा दावबायनायाव हारसिङै दावबायनो मोजां मोनो ना इदिनो बिमा-बिफा लोगोफोरजों दावबायनो मोजां मोनो?
आं गुवाहाटियाव दावबायनायाथ' स्कुलनि माबाजों स्कुलनि लोगोफोरजों थांदोंमोन थांनायालाय माने मास्टारफोरा लांदोंमोनालै जोंखौ सारमोना बेजों खेबसे बेजों खेबसे दावबायहैदों ओमफ्राय हारस हारसिंबो खेबसे दावबायहैनाय जादों आरो माने।
बेनि उनाव नोंथाङा आ दावबायनानै मा मा बायदि जायगाफोर नुबोखो बा मा गोसोआव माबायदि साननाय गोजोननाय फैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
आंथ' दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो मोननायालाय मानोना नुफेरै बुस बुस्थुफोरखौ नुदोंना दावबायनानै नुफेरै बुस्थुफोर नुबोदों सिनायै जायगाखौ सिनायहैदों
नंगौ नंगौ नोंथां
बेफोरखौ गोजोननाय मोनदों आरो आं माने आरो कुलनिबा रंजानायानो बेलेग जाखायोना
औ जायो नोंथां जायो नंगौ औ नंगौ नोंथां
ओंखायनो माने रंजानाय मोनदों आरो माने बेदि बेरायनो मोननानै।
औ नंगौ-नंगौ आस्सा होमबा नोंथां बै नोंथाङा आरो जाखिनि जोंनि आसाम बा माबा बेफोरबायदिनो बे आसामनि बाहेरा गुबुन बिदेश देशफोराव बेरायहैखांबाय नामा नोंथां?
आंथ' बेदि गुबुन डिस्ट्रिक्टाव थांफेराखै थांनाया आसामनि बाहेरायाव बेरायाखै माने आं ओरै दावबायनाय होनबा गुवा तीयानो लास दावबायनाय होननाय बायदिा गोजोन जानाय आर ना। आं
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
नामा।
आंथ' गोजान जायगा ओरै बेरायफेराखै बेरायनाया बुंनो थाङोब्ला अरुणाचल मोनसे आरो बेफोरबायदिनो आरो अरुणाचल आंबो बे गुवाहाटियावबो दावबायदों दावबायनाया अरुणाचलफ्रावबो दावबायदों। लोगोसे बिदिनो। ओम फिसा फिसा जायगायाव दावबायदों आरो बारा गोजान गोजान बुंनो थाङ्ला ओरै दिल्लीयाव थाङाखै बिदिनो गुबुन बिदिनो तामिलनाडु चेन्नाइ बेफोरबायदि गोजानाव थांफेराखै आरो थांनाया।
आतसा।
खेलानि भुटानफोर बेफोरबायदिखौलाय नुबाय नुनाया गोबां खोब भुटानाव माने ओरैबाय दि मोजां आर ना जायगाफ्राबो माने बेरायनानै खोब गोजोननाय मोनो। बुंनो थांबा ओरै जायो। नोंथां बै भुटान ओनसोलफोराव ना। ओ बारहावा आरो थासारिफ्राबो खोब ग गुसु जायो आरोना फोर-बेफोर ओन हेलौ नोंथां ओ बेफोराव माने गुसु ओनसोलाव माने फिथाइ फिथाइ जानाय फिथाइ बुंनो थाङोब्ला आफेलफोर खोब मोनो। आरो लोगोसे बै ओरैबायदि मोजां साफा आरोना बेयाव माने बेफोर भुटाननि जाखिनि थाग्रा मानसिफोर बिसोर माने मन्दिरफोरखौबो खोब साखोन सिखोनै लाखियो आरो माने। आं आरो बैफोर ओनसोलाव ओरैबायदि लाइट बायदिसिनाफोर थायो जा स्रां जा थायो आरोना जेरै दा सानावदि जों जेरै बेराय थायो बेफोरबायदिनो स्रां जेबो गिनाय मानाय गैया आरना नोंथां बेफोर ओनसोलाव। स्रांयैनो दि दोमैनो थायो आरो लाइटफ्रानो खोब खोब गिदिर गिदिर लागायो बिसोरो बेफोरबायदिनो आरो नोंथां।
आदसा नोंथाङा जे भुटान दावबाय दों होनदों बिजों थांनाया सोरबा थांमोनोंथाङा न'खरनि फेमलि
नोंखौ ओ बेयाव न'निजोंनो थांनाय जादों नोंथां न'नि मानसि। फ्रानो बेयाव खनाय जादों मानोना न'निजों थांबा एसे एनै जाखिनि रां रुफाफोर बा माबा मोनसे बेफोरबायदिनिफ्रायबो एसे बारग'नो हायो आरोना। आं लोगोफोरजों थांबाबो खोब मोजाङानो। औ नांगौखिनि जा एसे एनै रांजों लोगोसे लोगोफोरनाव जा एसे एनै इदिनो माबा मोनसे खैफोदफोर जायोबा लोगोफ्रा हेफाजाब होयो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ। आंबो बै खोब गुवाहाटियाव थांबा बै मोनसे नेसनेल पार्क दं जाखिनि पार्कआव ओरैनो गोबां जिब जुनारफोर नुफेरि जिब जुनारफोर नुयो आर ना नोंथां बेयाव।
औ।
माने बेयाव माने ओरैबायदि जाखिनि जोंनि ओनसोल सा ओनसोलफोराव जाखिनि मै मैदेर बेफोरबायदि सम लाना गोबाव समाव नुयो थिग बेफोरबायदिनो गुवाहाटि ओनसोलफोराव माने खोब नुनो मोनो आरो। ना थां माने बेफोरबायदिनो दावराय दावरायखौथ' जोंनि नैबे ओनसोलफ्राव दा नु मोना हादि दग्ला हादिग्ला फोरखौ गोजान गोजान माबा फ्राव बायो थायो।
उम।
काजिरङाफ्राव नुयो। खोब माने एबेलेबेलै नुयो आरो ना‌। बै ओनसोलफोराव माने औ। जाखिनि काजिरङा फोर माबाफ्राव एभेलेबेलै नुनो मोनो आरो नोंथां। ओरैनोथ' बेफोरखौ दाना ओ बुथारनोबो मोना गावथारनोबो मोना जानोबो मोना नालाय। आं बेफोरखौ माने औ। ओ जायनो जायो बेफोरखौ माने डाइरेक्ट केस नांनाय पुलिस केस बा माबा मोनसे फरेस्ट केस बेफोरबायाददि जायो आर ना नोंथां।
ओम नोंथां मिथिंगौ‌ इखौबो।
खोब गोजान गोजाननिफ्राय बेरायनो फैयो आरो माने बैफोर दाउखौ माने नायनो थाखायनो नोंथां जों गैया नालाय। गोजाननिफ्राय दावबायनोबो फैयो आरो। मोजाङानो दावबायनो हाबालाय।
आदसा नोंथाङा गुवाहाटि थांनायावलाय लोगोफोरजों थांदों ना न'खर फेमिलिजों थांनायमोन?
नंगौ गुवाहाटि थांनायाव आं लोगोफोरजोंनो थांदों लोगोफोर ओरै जोंनि बुंनो थाङोब्ला स्कुल समाव जाखिनि मास्टारफोर सारमोन बिसोर माने ओ रिजार्भ लानानै जोंनि खाव ओम जाखिनि लोगोफोर जेसेबां थाङो बेफोरखौ माने बासाव थिखांना लांदों आरो ना। बेयाव लांनाय समाव खोब मानसिफ्राबो रंजानाय मोनदों। थांदों बेफोरबायदि बिदिनो आरो नोंथां
आदसा लोगोफोरजों बेरायनो मोना नोंथांनि गोसोआव माबाय सोम दालाय
ओ खोब गोजोननाय मोन्दों जाखिनि इदिनो रायज्लायनाय मानाय नुनाय मिनिलाय अनज्लायनाय बेफोरबायदिनो खोब माने थांनायावबो फैनायावबो मोनहैनायावबो खोब मोजाङानो मोनदों आरो ना माने। मिथियिब बाथ्राफोरखौ सोंनो मानो लोगो। फोरनावबो बेफोर मिथियैखौ आंबो खोन्थानो बेफोरबायदि खोब माने गोजोननाय मोन दों आरो‌ थां बेफोरबायदि ओनसोलाव बेरायनानै आर दा नथां माने माखासे मिथि जायगा उम जायगाफोर खौबो नुबोबाय नुयि दाउ दावमा दाउसा जिब जुनार बेफोरखौबो नु बोबाइ आसा खालामो ओ बेफोरबायद दिनो दावबायनानै मोजाङै मोजां गियानफोर आरजिनो हायो बेफोरबायदिनो खोब नुयो आरो माखासे नुफेरि जिब जुनारखौ हमना लाना।
ओं नंगौ नोंथां
सा होमबा नोंथां बै नों थाङालाय नोंथांमोननि जायगाफोरफोरखौ फिसा फिसा इदिनो बेरायग्रा ओनसोलफोर दंनाा गैया नोंथां।
दङ दंनायालाय नोंथां आंबो थांफेरबायानो बिदि जोंनि फिसा फिसा ओनसोलाव बेरायग्रा। माने बेरायग्रा जायगायाव आरो ना ओरै बुंनो थाङोबा कार्बि ब्लकनो मोनसे कार्बि ब्लक नेरसन पार्क दङबा पार्क दङ ओमफाय ओरै नावमारा पार्क दङ माने बे नावमारायाव दुगैनो मोनो आरो माने ओरैहाय दैमा बादि गोलावो माने। गोबां मानसियानो फै थाङो बेयाव बेरायनाया जायगाया मोजां नालाय ओंखायनो थाङो आरो माने।
आतसा ओमबा नोंथां नोंथांजों सावरना खोब। गोजोननाय मोन्दों आसा खालामो उनफ्राव बेफोरबायदिनो सावरायबाय थानो मोनगोन होननानै ओनथां।
औ नोंथां
औ दे होमबा ना।
ओं देन